हेलौ औ नोंथां खोनादों ना? अह थांङा दायो एसे फ्रिमोन नामा रायज्लायनो थाखाय?
औ दसे सम फ्रियानो।
अ नोंथांङा फ्रिब्ला आं दायो माने खेथा सावरायलायनानै फन हरनाय जादोंमोन नोंथांङा दा सम बरनोबा।
औ हागोन दसे समखौ।
औ दा माने आं लाबोनाय टपिकआनो जाहैबाय माने नोंथां जेनेबा जोंना बिनो र' मेटेरियेल ना बेफोरनि सावरायलायनाय जेरै हमनानै दा जोंहा रमेरयान बाथ' गोबां दं जेरै जोंहा पेट्रल प्लास्टिक बिदिनो गोबां बेलेग बेलेग दं। मा होनो लहा जों आइरन स्टिल बेफोरबायदि आरोना बेफोरनि सायाव सावरायलायनानै दा नोंथांङा एसे फोरमायग्रोनो हागोन नामा आंनि सिगांङावहाय बेफोरनि बारै
औ आं माने आंनि गोसोआव जि फैगोन आं बेखौ एसे फोरमायनानै होनि।
औ
जोंना जों होनोबा माने र' मेटेरियेल होनोबा जोंङो थाव थाव होनोना जों टबल माने जेरै जों गारि बा जों बेयो जों थावखौ मानिफ्राय मोनो आं बेनिफ्राय जागायजेनसै आरो। मानो जोंङो बे थावा माब्रै जायो होमबा जेब्लानोखि दैनि जुनार बेद दैयाव थानाय जुनारफोरा सिगांहाय माने इदिनो थैनानै बा ओ सिंङाव हा सिंङाव था थालो आव जमा जायो जों माने दंफां लाइफां बा बै जिब जुनार बेसोर गोदोनानै सिंङावहाय जमा जाहैदों आरो बेनो ओमफ्राय गोबाव सम निफ्राय आरो बे माने गोबाव सम हाजार हाजार हाजार सिगांनि फ्रा जेरै ओमफाय बिनिफ्राय बे हा फबजाबाय दैनि हाजों फबजाबाय बेजों माने फबजायै फबजायै गोबाव समनि थाखाय फबजाबाय आरो। सिंङाव दाना बे फबजानानै सिंङाव प्रेसार जि माने ओ बेफोर दंफां लाइफां बा जिब जुनारनि ओ जे गोदै बुस्थुवाहाय सिंङाव दं नालाय बे प्रेसारजोंहाय माने सिंङावहाय जमा जानानै सबाय ओमफाय गुदुंजों ओ गुदुंजोंबो बे हाब्रु जाहैबाय आरो जेनेबा जोंथ फार्स्टआवहाय दैहआ अ दैलै दै सिंङाव थानायाहाय हाब्रुसो मोनो नालाय बि थावाबो जेनेबा हाब्रु महरै
औ
बे हाब्रु महरै जानायखाय बेखौ जोंङो ओ कुदुल होनो जेरै बे हाब्रुबो थागोन दैबो थागोन जोङो दैमा बे सागर दैनिफ्राय बरनगोन बा जोङो हा सिंनिफ्राय बरनगोन आरो। बे माब्रै जादों हासिंनि गरमजोंहाय बेयो ओम आरो बेनि सायाव जाबसिननाय बे हा दै सिङाव थानाय हा बेफोरजों माने प्रेसार जानानै बे सिङाव सेब्था जाहैदों आरो माने सिङाव जमा जाहैनानै बियो सेवबाय बि जों हाब्रु जेरै हाब्रु मलु मोनोना दै सिङावहाय बेफोरबायदिनो माने बेनिफ्राय जाबाय दा बेनिफ्राय जोङो बे फाइफस हरनानै बा जोङो ओ फाइभखौनो सहरखायो जों फाइभजों जोङो बे हाब्रुखौ बरनो आरो। ओमफ्राय बे हाब्रुखौ बहनानै जोङो मा खालायो? बे हाब्रुखौ जों फिल्टार खालायो मेसिनाव। दै दै जेरै जों फिल्टार खालायोना हाबुखौ फिल्टार खालामनानै जों पेट्रल, डिजेल खेरासिन बायदि बायदि बेखौ मोनो आरो आरो जों बे आरो जों खयला होननायखौ मोनो आरो जेरै जोङो हा सिङाव जों दनदर जा संनानै मोनो बेफोरबायदिनो बेबो थाव महर बायदि आरो बेबो। जों बेखौबो बाहायो जे इन्जिन बुस्थु जों सलायनो थाखाय। आरो गोबां दङ जेरै जों प्लास्टिकखौबो जोङो प्लास्टिक होननायखौ जोङो बे थाव माने बे कुइद अइेलनिफ्राय जों बरना आरो बे पेट्रल बा डिजेल जेरै बरना बिदिनो माने एक्सट्रा एसे थालांनाय माने बेलेक बेलेग महराव थायोना थावाबो। जेरै डिजेला एक्सट्रा बा पेट्रलियामा एक्सट्रा बा केरासिना एक्सट्रा। बा जोङो जेरै ओ रकेटफ्राव बाहायोबा जों एरप्लेनफ्राव जों बाहायोना बे एक्सट्रा जायो आरो। माने एक्स एक्स्रा जालांनानै जोङो बेखौ मोननो हायो। दा बे जों पेट्रलिमफ्राय मा मानाय होनबा? जोङो मेसिनाव होग्रा बसतू तथ्रिस बेफोरखौबो बरनो हायो जोरै जों मेसिनखौ जों गोखै सालायनो थाखाय एबा जों बेखौ ओ फिसलाय होनो थाखाय जों बाहायोना। गिरिस बेफोरखौबो जों मोननो होयो आरो जों बेनिफ्रायबो जों प्लास्टिक होनायखौ बरननो हायो। आरो गोबां जों मटर गारिफोराव जों बाहायो आरो बेफोरबायदि बेफोर दाथ' बिथाङा आं मा होनदों बेखो माने। गोदो गोदायनि जाबोनाय आरो। ओमफ्राय बेयो माने गोबाव सम सिम जायो सानसे साननै दिन जाया बे हाजार हाजार बोसोरनि सिङाव थानायजोंसो जों बहनगोन।
औ।
दाथ' बिथाङा आं होननायखौ एसेबाबो मिथिदोंबा। जों बिथाङा एसे फोरमायफिननो हागोन।
औ नोंथां। दाथ' नोंनो दानि सिङाव जोबोद मोजाङै फोरमायहरखाबाय जे जोंहा क्रुद अइेल होनोबा जोंहा बेे ट्रलफोर जों बेफोरखौहाय जों बोरै मोननो थाङो होननानै नोंथाङा आंनि सिगाङाव फोरमायखाबाय जे जोंहा बेफोरो गोदो मा होनोमोनलाय थैनानै थांनानै हा सिङाव फब जाबानाय हाजार हाजार बोसोर उनावहाय बे जोंहा कु बे क्रुद अइलेलनि जों महर लायो होननाय खोनादों होमबाथ' जुदि बेयो हार हार बोसोर लायो जाफिननो थाखाय होमबाथ जोंहा बे बुस्थुआ आनलिमिटेड नङा बे जोंनि थाखाय लिमिट देक होमबा जोङो बेफोरखौ सानैयावहाय बाहायनो नांगोन जेरै बेफोरनिफ्राय जोंहा माबा पेट्रल जोंना डिजेल खेरासिन माबा माबि जायो जेरै जों प्लास्टिक फुस्टिकबो बानायो होनना बुंदों नोंथाङा बेफोरजोंनो ओमफ्राय जों ग्रिसिस बिदि बानायो होननानै बुंदों नोंथाङा ना माबा दा बुंनो थाङोबाथ' जोंहा। पेट्रल डिजेलफ्राथ जोंनि सानफ्रोमबोनि नांगौ जाय बुस्थु खौहाय जोंनि जेरै हमना ला जोंहा गारि मथराव पेट्रल डिजेल नङाबानो जोंना खारा ना। होमबा जों माने बे बुस। सानै हयै बासायनो नांगोन माने जों सेभ खालामनांगोन जाहाथे बे जों उननि जेनेरेसननि थाखायबो जों बेखौ बासायनो हागोन बा जोङो बेखौ जों। माने। सेब खालामनानै नांगौ मोजां सम मोजां नावल' बाहायो जों जाहाथायाव जोङो बाहाया होननानै। माने जाहाथायाव बाहायला होननानै बिदि साननांगोन जोङो जेरै जों नुनो थाङो केरासिनबो होननानै फोरमायथों नोंथाङा बेबोथ' जोंहा क्रुदेल थांबाय ओमफ्राय जों गोदो नुनो थाङोमोन ना केरासिनखौहाय माने जोंहा बिदिनो कन्ट्रलफोर फोरावबो जोंना मोननो थाङोमोन नाथाय दाना जों केरासिनखौ जों मोननो थांला मानो होनबा लिमिटेद बुस्थु नालाय मा होनो मान बुस्थुआ जोबलांगासिनो नालाय दा मोननो थांला केरासिनखौहाय जेरै जों गोदो बाथिफोर सावोमोन लेम्प फोर सावोमोन बेयाव जों केरासिननि माबा थावजोंसो जों बा माबा माबि सावोमोन नालाय दाथ' बिदिबो नुनो थांला
औ
औ बिनि थाखायनो जोंहा बाथि केन्देलाबो गैय माने बारा नुनो थांला जों बे बेफोरनि थाखायनो होमबा जों माने सानैहय बाहैनांगोन जेरै दा केरासिना जोबदों बिदिनो सानसे समाव पेट्रल दि जेब्लाबो बिदिनो जोबलांगोन आंनि साननाया बेनो आरोना नोंथां। ओमफ्राय नोंथाङानि सिगाङाव फोरमायबाय जे प्लास्टिकबो बानायो होननाय जादों ना नोंथां बेफोरजोंहाय होमबा प्लास्टिक प्ला प्लास्टिकआथ' जोंनियाव गोबां नांगौ जोंनि माने जानि लानायावहाय जेरै हमनानै ला जोंहा गासिबो बुस्थुआ प्लास्टिक जे जोंहा टेबोल लाय सियार लाय जेराव जोङो बिस्राम लायो ना बेफोराव जों ले कप फरायो टेबोलफोरावहाय आरो जोंहा दाथ'काप काप काप गेलास फोराबो जोंहा जानाय लोंनायावहाय काप गेलासफोराबो जोंहा प्लास्टिकनि जों नुनो मोनो दाना बिदिनो मुगा सगा बाल्थिं बिदिनो गोबां रोखोमनि बेलेग बेलेग जोंना सब रोखोम मन थायो प्लास्टिकखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय जोंनि सबसे इम्परटेन्ट बुस्थु बा मेइन बुस्थु जोंहा बेयावबो प्लास्टिकखौ बाहायनाय जायो जायखौहाय जों माने कारेन्ट ना कारेन्टआ जोंहा माजों थाङो होनबा कारेन्टाहाय जों थ' थारजोंसो बोयो नालाय बै थारावहाय जों प्लास्टिकखौ जों फान माने कारेन्टआ जाहा थाहा माने हार बार जायोदि एसे सेफटिनि थाखायबो जोंहा प्लास्टिकखौ बाहायनाय जायो होमबा बुंनो थाङोबा प्लास्टिकआबो जोंनि याव गोबां नांगौ ओमफ्राय जों नाङाबो बुङा ओमफ्राय जों नांगौ दा बेफोरजोंबो प्लास्टिक बाजै बानायनाय जायोबा जोंहा सानै हय बाहायनो नांगोन मानो होनबा जोंहा इयुननि थाखायबो जों साननांगौ जानांगोन उनहले उन समाव जेब्ला बेफोर गैया हमना ला जोंनियाव कारेन्ट गैया बा पेट्रल डिजेल गैया गोबां जोंहा खो खहाखौ जानायखौ नुनो मोनगोन गोदोनि जुगाव जेरै खस्थ' मोनबोदों दासज इयुन समावबो बिदि माने खस्थ' जाफिननायनि चान्स थायो माने आंनि नुनाय मथे होमबा जों बेफोरबायदिखौ जों खालामनांगोन आरो जों हायोब्ला प्लास्टिकखौहाय जोंनाथ' जों रिसाइकेल खालामनो हायो नालाय नोंथां होमबा जों जेब्ला प्लास्टिक बुस्थु ज जों बेब'हार खालामो जों बेफोरखौहाय गारालासिनो बिदिनो अबा डास्टबिनावहाय जों जमा दोन्नानै बे बुस्थुखौहाय बुरजा जमा जायोब्ला आरो बिदि बिदिनो जों फाङा सिंआनिनो हरनानै बिदिनो बा जों अबेबा फेक्ट'रिफ्राव जों हरफिननानै जों बे बुस्थुखौ आरो गोदान महरै बानायफिनहोनो हायो। होमबा जोंहा बाहायजाथाव जाफिनो आरो होमबा लसबो जाया होमबा जोंना माने बे मोनसे बुस्थुखौ जों सेभ खालामनायबो हायो आरो। रोना। औ ओ बुंनो था बुंबाय थायोब्ला नोंथाङा गोबां औ बुंबाय थायोब्ला गोबां खोथा ओंखारो नाथाय आंनि रोंगौथिखौ आं माने एसेयावनो फोरमायनो सानबाय माने फोजोबनो सानबाय नोंथां। नोंथांनिफ्राय आं गोजोबोद मोनथिनो मोनदों दा नोंथाङासो मा होनो
आंथ' माने बेखौ नोंथ नङो थांखाबाय जोङो बेफोरखौ सेभ खालामनानै बा जों बेफोरखौ लिमिट लिमिदाव सोलायनांगौ नोंथां। आंनि थाखायबो नांगोन नोंथांमोननिथिं बाहायबाय थाबा जानाय नङा मानो होनबा बेफोर मोननो थाङि बुसथु। बे खनसे बाहायबानो जोबखानाय बुस्थु बेफोरखौ जों खोमसेबाव सोंनैबाव बाहाय जाफिना आरो मानो होनबा बेफोर सावरनाय बुस्थु।
औ
बेफोरनो जोङो बेफोरनिफ्राय जों म सलाय नांगौ गारि सलाय फोरखौ फंसेयावनो बाहायनांगोनथ गावबो आरो माने जोङो माने सनदे सोबनाय सनदे सोबनो सानो। ओमफाय जों बे बुस्थुखौ बानाय नांगौ आरो जों बे बुस्थुफोरखौ जोङो जुदि बाहायदों जोंनि प्लास्टिकफोरखौ जों बाहायनानै जोङो आरो खमसे हरफिननो हानाय बा जों बेखौ बारायफिननो हानाय बिदि खालामनांगौ आरो जोंनि जों होनोना रिसाइकेल बेफोरबायदि माने जों खालामफिननांगौ। दाथ' समाबो जानानै फैबाय आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै।
औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय।
औ